खुलुमबाय।
खुलुमबाय नोंथां नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं?
नोंथां आं ओरैनो जिरायनानै दं।
अ नोंथाङा आंनो दसे सम रायलायनो हागोन ना?
औ थारैनो हागोन नोंथां।
अ नोंथांजों आङो जोंनि ओ बर'फोरनि न'खरफोरनि जिउ खुंनाय राहानि उम आरो बेफार फालांगिफोरनि बागै एसे सावरायगौमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ थारैनो हागोन नोंथां बे नोंथाङा मा सिननो सिनजायो।
औ आङो जोंनि बर'फोरा ओ माबायदि। उम जोङो। ओ ओहो रांखावरि आरजियो एबा बुथुमो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो नोंथां।
जोङो जोंनि बर' न'खरफोराव माबोरै ओ रांखावरि बा फालांगियारि बिथिङाव थांनो हायो बेफोरखौ जोङो ओ। जोंनि गामि ओनसोलफोराव जोङो गोरलैयैनो खालामलांनो हायो जेरैबाय दि जोङो जोंनि न'खरफोराव ओ जाहाथे जोंहा। जोंनि खाथि खालायाव जेबो ओ खामानि मावनो जेबो सुबिदा गैया हिसाबै। जोङो गामि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरा न' खरावनो जोङो सानफ्रोमबोनि खामानिजों लोगोसे न खराव जोङो एसे एनला ओ रांखान्थियारि बि थिङाव जौगाहोनो थाखाय जोंहा मानोना न'खर मोजांङै सुंथा थाखाय रांखान्थिया गोनांथार नंङा होन बा ओ बेनिखायनो जों ओ रांखान्थिखौ सुंथानो थाखाय जोंङो नखराव। दाउ अमा। ओ बेफोरबायदि बोरमा। हांसो बायदि रोखोमनि जिब जुनार न आव फिग्रा जिब जुनारफोर फि फिनानै। ओ बेनिफ्राय जोंङो। ओ। गोबां रां खामायनो हायो जेरैबायदि जोंङो ओ जों एसे एला जोंङो मासे अमा बायनानै दोनोब्ला बेवहायनो जोंङो ओ बोसोरसेनि सिगां बा बोसोरसेनि उन हलागै जों बेनिफ्राय जिरोजा नैजिबा रोजा गाहाम रां आरजिनो हायो दा बैफोर खामानि बे सानफ्रोमबोनि खामानि जों लोगोसे लोगो ब्लानो बेफोरखौ जोंङो मावलांनो हायो
औ औ
ओ फालांगियारि बिथिंङाव होननानै बुंङोब्ला जोंङो फालांगिखौ जोंहा गामि ओनसोलाव थानाय सु सुबुंफोरा गोबां ओ जायगाफोर ओरैनो थायो नालाय जेनबा
औ दाउ ओ बायदिखौबो फिसिनो हायो
आबादफोर एसे एनै खालामनानै बे खौ जोङो फालांगि फोर खालामनो हायो आरो बेनिफ्राय जोङो गोबां रां बुथुमनो हायो।
औ आ मोसौ बोर खौ जेनेबा जोङो माबायदि फिसिनांगौ आरो मोसौनिफ्राय माबायदि मुलाम्फा मोनो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
औ थारैनो नोंथां मोसौफोरखौ जोङो माबोरै फिनो होनोब्ला खौ जोंनि गामि ओनसोलाव मो सौ फिनो बे मोसौ फिनाय बोरमा फिनाय बेफोरो जोबोर गोरलै सुबिदा दङ। जोंहा ओम गोबां फोथार थायो बेवहाय गांसोफोर ओरैनो मोनो बिफां बिलाइ बेफोरो जोंनाव गोबां दङ बेनि खायनो बेफोरखौ जोङो बिसोरनो गुबुन दानाफोर होआजासे बैफोरावनो जोङो एंगारनानै खौ हानानै लाबोनानै बेफोरखो ओ जाहोनानै जोङो मोसौ फोरखौ गोगोमैनो फिनो हायो। मोसौनिफ्राय जोंहा मोस खौ फिनानै मोसौनिफ्राय फिसा आजै होनानैबो जोङो बेखौ ओ गोबां ओ फिसाफोरखौ जोङो फाननानै बेनिफ्राय रां खामायनो हायो। आरो लोगोसे जोङो मोसौनि गाइखेर दिहुननानै बेनिफ्रायबो जोङो ओ रां आरजिनो हायो आ
औ औ औ उम दा आङो ओ जोंनि नआव फिसिनाय दाउनि बागैनो एसे नोंथांसिम फोरमायना होनोसै।
दाउनि
दाउनि बागै आङो आंनो फोरमायना होनोसै नोंथांनो। नोंथाङा खोनासंनो हागोन ना? जोङो दाउफोरखौ ओ ओ रांखावरि आरजिनायाव मोजां जेनेबा एसे एसे नखर सालायलांनायाव ओ दाउफोराबो जोंखौ हेफाजाब होयो अ न'नि दाउफोरा अ बेखौ गिबियाव बिदै दाउआ बिमाया आ गिबियाव बिदै दैनानै आरो फिसा माबायो गोरलै गोरलै ओंखारो बेखौ जों मोजाङै जोथोन लानांगौ जायो। उम अ बि दिनो मासे बिमानिफ्राय गोबां आ दाउ फिसा जों मोननो हायो। बेफोर दाउफोरनिफ्राय जोङो ओ मोजाङै ओ फेदेरनानै ओ रां खामायनो हायो आरो। नखर स नखर दाव गानायाव एसे मोजांसिन राहा मोननो हायो। आरो बिदै फोरखौबो ओ फाननानै ओ जोङो रां बु थुमनो हायो दाउखौ दा जोङो दानिया दाउखौ गोबां नखरफोराव फार्म बायदिबो लानाय नुनो मोनसै दा जोंनि बर'फोराबो बेफोरखौ लानो रोंनो हमबाय ओ गोबाङानो उ दाव खौ गोबां ओ फिसियो दानिया आ बर'फोरजों लोगोसे आरो मा होनो ओ गुबुन हारियाबो दाउफोरखौ फिसियो फिसिनाया थेवबाबो बर' फोर आबो गोदो गोदायनिफ्रायनो फिसिखायो आरो दाउ
अ अ
दा नोंथांन' आं सोंनो सानदों जे जोंहा ओ
खोनादों ना? खोनाया फैयाखै नोंथां
हो हो नोंनि राव मोजां खोनायाखै एसे बुंफिनलाय
माने ओ जोंहा बा रांखान्थि आरजिनाय हो रांखान्थि
औ
गोरलै एबा साबसिन होननानै नोंथाङा सानो
मोजां खिनसे होनफिनलाय
खोनादोंना नोंथाङा खोनादोंना नोंथाङा जोंहा ओ रांखान्थि आरजिनायाव बबे मोनसे राहाया गोरलैसिन होननानै नोंथाङा सानो
ओ द